हेल' हेल' अ खोनादोना? अ दे होमबालाय मा खालामदो?
मा खालामदो? हेलौ।
दङ ओरैनो
मोखिजा ओंखाम ओंखाम ओंख्रि संबाय नामा? हेलौ हेलौ हेलौ मा ओंख्रि संखो? हेलौ खोनादो ना?
मिनिदोना? हेलौ हेलौ
संथ'वाखैनो र।
अ मा संनो नागिरदो?
दालि दालिजों आलु भाजा।
दालिजो आलु भाजा ए आरो?
आरो जेबो गैथ'ला दिनै।
अ। ओरैनो आङो मोनसे मोनसे ओंख्रिनि बागै सोंनो नागिरदो र नोंनाव?
अ सोंजागोन दे।
औ। ओ सबाइ सबाइ खारै आरो साम'खौ बोरै संनाय जायोबा?
उम सबाइ खारै आरो साम'
सामुखो उम
साम'खौ माने फार्स्टावनो मोजाङै ओ सुना लाग ग्रोनाय जायो आरो।
अ
ओमफ्राय मोजाङै सुनानै दाखोनारै बिनि माबाखौ हो गारनाय जायो।
अ आरो बेनि उनाव
बेनि उनाव खारागौ मानि बिनि साफा जायागौ मानि बेखौ सुबाय थानांगौ आरो हुनानै
अ अ उम सुखांनायनि उनाव
सुखांनायनि उनाव।
बेनि माबाखौ दानसिगोन आरोना।
अ दानसिगोन
अ ओमफ्राय? दान अ दाननायफोरा माबायदि दानो।
दाननायफोरा माने इया नेम दङ बाराद्राय बुरजा दानबाबो माने ने उनाव गयो हुबोलाबो गयै समान मोनसे जागायाव दाननांगोन आरो बेखौ
अ उम उम समान जखा जखा लानानै औ अ
सुखांनानै मोजाङै सुनानै दोननानै मोजाङै एवफ्रामनांबायखौ।
एवफ्रामनानै आरो
एवफ्रामनायाव आरो मा होनो
सामुखौ एउ एउग्रो
अ एवग्रोना लानांगौ उम
अ
एवग्रोना ला
ओमफाय सबाय खारैखो बोरै सङो ओमफाय
सबाइ खारै आरो सबाइखौ फार्स्टावनो रुना दोनग्रोबाय सबाइखौ। ओ साम'खौ सङनि सयावनो रुना दोननानै बे साम'खौ एवफ्रामग्रोबाय सारायाव थाव होनानै फार्स्टावनो।
अ अ
एवफ्रामग्रोनानै सामब्राम गोजा बानलु
सामब्राम गोजा आरो। सामब्राम गुफुर बानलु
हालदि संख्रि होनानै एवफ्राम एवफ्रामना लाग्रोबाय। मोजांङैनो
ओमफ्राय‌?
मोजां एवफ्रामना लानायनि उनाव ओमफाय बे सबाय रुना दोननायखौ लुना होनांगौ माने
अ अ सबाय रुना दोनखानायखौ सारायाव लखबना होबानो
अ अ जानानै मोजाङै गोदौनो होनांगौ।
अ खै मिनिट गोदौनो होनांगो ओरैनो
ओरैनो मोजाङै संनोबा थाय एक घन्टा संनांगौ आरो मोजाङै गोदौनो होननानै दै होनानै जिखिनि दै नांगो इखो होनानै
गोदौनो हो
अ गोदौनो खांनानै साखिनायबाय
अ ओमफ्राय ओरैनो सबायाइखौ मा माजों संनाय जायो
सबायखो दाउजोंबो संनाय जायो अमाजोंबो संनाय जायो दाउनि आयथिंजोंबो संनो हायो नाजोंबो स
औ नाजोंबो संनो हायो अ ओरैनो ओ साम' साम'आ मो मा मा जाथिनि दङबा जेनेबा बा फिसा जाट पिसा जाथि गोदोर जाथिबो दङदां ना
अ सामआ ओम
सामवा सामुवा फिसा नोंसोरो ओरैनो माबायदि सामखौ जानो मोजां मोनो
साम'खोम गुसुं मोनसे जाथिखौ संना जानो मोजां मोनो
अ मा साम होनो बेखौ मा साम
मा होननाय जायोबा आं साम' फिसा उं
साम फिसा आरो ना ओम साम' गोलावबो दङ
अ साम' गोलावबो दोङो इखौ
उ ओरैनो मोनसे साम'दि दङ ओ साम'खो बेखोदि बिनि अ सा- साम' लादायोना मा इयो जायखिजाया बेखौ बिनि एरख'नानै एवनायखो अ बेखौबो सबायजों एव
अ एव जायो ओम एरखनानै ओम
मोजाङानो गोथाव जायो
अ गोथाव जायो ओं
ओम ओरैनो आरो अनला अनला अनलाखौबोथ' खारै संनाय जायोना
अ अनलाखौबो खारै संना जायो अनलाखो फार्स्टावनो माइरंखौ ओ देग्रोना लानाय जायो
अ
आंगो फार्स्टआव सारायाव होनानै ओमफाय बेनि उनाव दैया गोदौब्ला
अ
गुन्दैखौ होनाय जायो आरो
अ बे अनलानि अन गुन्दैखो देग्रोना लाबाय देग्रोना लानानै मोजाङै उनना लानो अ मोजाङै उनना लानांगौ ना मोजाङै उननानै लानांगौ ना ओरैनो एसे माबा माबायोबाबो जायो ओरैनो मोजाङै उनना लानांगौना औ
बेनि उनाव दैया गोदौबा
दैआ गोदौबाथाय अ दैखौ रुग्रो दैखौ गोदौ जेनेबा फुदुंग्रोनांगौ नामा अ दैखो फुदुंना ला- खांनानै ओमफाय बेयाव ओ अनला देखानायखौ होनांगौ आरो ना
अ होनांगो।
फाय ओरैनो अनलाखौ मा माजों संनाय जायोबा?
अनलाखौ अमाजोंबो संनाय जायो दाउजोंबो संनाय जायो।
अ ओम ओम।
मुला गुथिजोंबो संनाय जायो उ औवा मेवाइजोंबो संनो हायो। गासैजोंबो संनो हायो अनलाखौ।
अ अ। ओरैनोथ' बर' बर'नि ओंख्रि फोराथ' बेफोरनो आरोना मेना। अनला अनलाइ अनला खारै आरो सबाय सबाइ खारै आरो मा मा दंबावो?
सबाय खारै
ओरैनो नारजि नारजि नारजि दंबावो ना उम नारजिजों अमा। नारजिखौबो नारजिखौबो सेम बिदिनो ओरैनो दिनो संनाय जायोदां ना?
ओम अ नारजिखौ खारैजों रुग्रोनानै अ खारैजों रुग्रो ओ ओ नारलि लानाय जायो। मोजाङैनो अ नाग्रिरना लानांगौ। मोज्जाङैनो बेनि उनाव ना नै ना उनाव नोङो अमा बेदर होनोबा अमा बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामना लानानै
अ।
सुंख्रै फालौ बानलु इदि होनानै इयाव मोज्जां एवफ्रामना लानानै बेयाव होनाय जायो।
अ ओम ओम। ओमफाय अमा नारजि नारजिजों अमा ओमफाय आरो नाजों संनोबा नाजोंबो संनो हायो।
अ नाजोंबो संनो हायो।
नि आरो आरो मा दंबावो आरो मायबा फोर बुंनो गोनां
उम
बर'नि ओंख्रि मायबाफोर
अनलाजों औवा मेवायबो संनो हायो।
अ अनलाजों औवा मेवाइ औवा मेवाइखो औवा मेवाइखो जाफेरबाय आरो ना?
अ जाफेरबाय उम।
ओम। औवा मेवाइजों ओरैनो मा मा मा माजों जाजायो अमा औवा मेवाइखौबो?
औवा मेवाइखो सबाय जोंबो जाजायो ओ दालि दालिजोंबो जाजा जायो अनलाजोंबो जाजायो।
अ
अनलाजोंबो जाजायोना? ओमफ्राय आरोबाव ओरैनो ओ माबाजों उम खांख्राइ खांख्राइखौ ओरैनो माजों माजों जाजायो?
खांख्रायखौ मैस्थादोसो जानो मोजां मोनो।
मैथाजों ना मैथाजों औ मैथाजों बोथ' बायदि रोखोमनि ओ जोंनि माबाजोंबो जाजायो आरोना अमा ना खांख्राइ आरो ओं ओ जोंनि जोंनि माबा माबानि बर बर हारिनि बैयानो बिनो आरो ओरैनोथ ओरैनोथ जों गासिबो मोजां मोनखायो दा बे गासै बेखिनि अ उम ओमफाय होमबाना जोंनिया जोबसिगोन दे बेखिनियावनो दोनथ'सै होमबा ना?
औ दे ओ